खोनादो हेलौ
हेल'
खोनादो ना हेलौ
औ नोंथाङा सम दङ' ना दसे आंजों सावरायनो हागोन ना?
औ खोनागाससि
ओ बिदिब्ला जोङो दिनै सावरायनि
फैयाखै
ओ दिब्ला जों दिनै सावरायनिसै माइ आबादनि सोमोन्दै दामा होन नोंथां
औ औ नोंथां
आं इसे जागायना होनि जाथे नोंथाङाबो - नोंथाङाबो औ आं एसे जागायना होनि जाहाथे नोंथाङाबो एसे बुंनो सुबिदा मोनो ओ जोङाथ'
दे दे
बर' हारि हिसाबै जेनेबा बर'आ जोंनिया गुबै आबादा जाहैबाय माइ बे माइ आबादा गुबुन-गुबुन थायो जेरैहाय आ-आसु माइ माइब्रा माइ रन्जित माइ बेनिफ्राय गोदोथ' जोंनिया बोसोराव खननै माइ आबाद मावोमोन खनसे दैलाङाव खनसे मेसेंआव दा एसे खम नुबाय आरो जोंनि ओनसोलाव दैलाङावल'सो मावो बाखियाथ' मेसेङाव मावदियानो दा जोङो बेखौ माबायदि बायदि मावो जों बेखौनो जों एसे सावरायनि दा जोंनियावि गिबियावनो जों बुङो सामार होनाय होननानै। जेब्ला मेसें बोथोराव हाया गासिबो समाव जाना थाग थबो गिबियावनो जोंनि हाखौ हालेवग्रोबाय सामार होननानै बेनिफ्राय बे जि हाग्राफोर जाना दंमोन बेखौ थैनो थाखाय एसे सान्दुंआव रानहोबाय एबा साननै सानथाम दोनबाय बेनि उनाव आरो फिन खनसे हालेवबोबाय बे हालवनायाथ' गोदो जेनेबा मोसौजोंनो हालेवोमोन दानि समावथ' ट्रेक्टर बाहायबाय गोनोखोआरि मुगाजों गोबां एडभान्टेज माबा फैबाय आरोना टेक्न'लजिबो फैबाय
औ।
बेबायदिनो बेखौ ओ हाग्राखौ रानहोनानै हाखौ फोमोनबाय आलि होबाय दैथानो थाखाय गायबाय गायनायनि उनावहाय नांगौ बायदि मुलिफोर होबाय हाग्राफोरखौ बोस्रांनानै होबाय बिनि उनाव हाबाय मारा होबाय बेनिफ्रायसो फैबाय माइरं। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि आरो खामानि मावो? माबायदि मा-मा माइ मावो फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां थारैनो हागोन। जोंनि ओनसोलावबो नोंथां फोरमायनाय बायदिनो माने माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो। मेसें बोथोराव मावनायखौ बारा नुनो मोननाय जाया आरो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय बा बै समनिफ्राय माने बोथोरजों सोनारनानैसो आबाद मावो नालाय औ। मेसें बोथोराव अखानि बिबाङा एसे खम जायो। जायनि जाहोनाव माइ आबाद मावनो नि थाखाय माने एसेबां साबजाथाव जाया आरो
औ औ।
ओं बेबायदिनि जाहोनाव माने दैज्लां बोथोरावल' मावनायखौ नुनो मोनबोदों आरो जोंनि ओनसोलाव।
औ जोंनि ओनसोलावबो नोंथां बेबायदिनो औ। द बुंनाया नोंथां
दा नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिनो जोंनियाबो दैज्लां बोथोराव माने एसे हाग्रा जाजेननानै जेब्ला गिबि हालौव जेनगोन बैखौ माने खारायनायखौनो होनो आरो
औ औ।
औ बे
खारायनाय जेला बेखौ फास गिबि हालेवनाय बेखौ जोंआबो खारायनाय होननानै बुङो। आरो बिनि उनाव नोंथाङा होनाय बायदिनो साननै सानथाम बा बिदिनो एसे हाग्राफोरखौ थैहोनो बा सेवहोनो साननैसो दोननानै बिनिफ्राय माने बेखौ थबस्र' थबस्र' हास'नो माने हाल'सनायखौ माने मा होनो सामार होनाय होननानै बुंनाय जायो आरो
औ औ।
नैथि हालेवनाय नैथि खेब हालेवनायखौ औ। माने सामार होनानै बेबायदिनो हाग्राफ्रा थैसिगोन बा आलिखौ जिं जिंनि हा आलिखौ दानसिगोन बेनिफ्राय मा होनो बिदिनो दै सै होनानै एसे सेवहोनानै आरोबाव मा बेखौ हालौवसबावो माने
जोंनाबो बिदिनो नथां
औ मोनसे औ
माबाया जेनेबा मा होनना बुङो बेखौ जोंनियावथ' गुबैहाय माइ आबादाव जोङो रनजितखौ मावो आरो मोनसे दङ बेखौ मा होनना बुङोमोनथाय
गाहाय गाहाय जाग्राया
माइब्रा
माइब्राथ' नङा ओ ओ आदसाा आं नामखौ फोसावफैयासै दा बे मोननै माबाखौनो मावनाय जायो आबादखौनो माइ हिसाबै रनजित माइ आरो माइब्राखौथ' खम मावो माइब्राखौ जोंनियाव बाहायनायाबो खम नालाय ओरैजाय फिथा जानोब्ला एबा जौ संनोब्ला एसेबां बाहायजाया नालाय बेखौ खम गायो आरो माइयआो बिगायाव
गोबां मन मोननाय जाया जेरै जाय नोङो रनजित मय रनजित माइखौ नों मोनो बेबायदि बिबाङाव बेखौ मोना नालाय आबादारिफ्रा बेखौ खम मावो आरो दा जोंनिया आबाद माइखौथ' जेनेबा मावबाय गायना दोनबाय गायनायनि उनावबो गोबां खामानिफोर थाबावो ओरैजाय आलि सेरनि हाग्राखौ बुथुमनानै होनाय बा माइआव जानाय हाग्राफोरखौ बुथुमनानै होनाय बेनिफ्राय आरो बेयाव जि एम्फौ जानो गोनां एम्फौफोर जायो बेखौबो नायनांगोन मुलि सारहोनांगोन बिनि उनाव फिथाइ थायनाय समावहाय अखा मोनोब्ला बिबार बारनाय समाव बेबो आरो बे जों जायखौ बुङो गला बंला जानाय बेबायदि जानायनि सुबिदाबो थायो। फारसेथिं आरो जेब्ला नोङो माइ बिदाङा थाइबोबाय बै समाव बारा जर बारोब्ला एबा गोबां अखा हायोब्ला बिल्डियाम होननाय होनना बुंबला जोङो बेबायदि लेमनायबो जायो जायखौ नों हानायाव खस्थ' मोनो दा जोंनि ओनसोलाव बेबायदि लेनाया बुहुत जायो दा नोंथांमोन ओनसोलाव जागोन ना जाया?
जायो नोंथां बेबायदिनो अखा बार मोनोब्ला माने जेब्ला फिथाइ थायनाय समाव बा फिसा थायनानै एसे राफुनाय समाव अब्लाना बिजौआव एसे गिलिर जायो नालाय माइ बिदां थानायनि जाहोनाव बैनि जाहोनाव माने बार अन्थाइजों माने बार बारनायजों अखा सिनानै माने गुरै जानायजों माने बिदिनो लेमलाङो आरो
औ औ नोंथां औ
औ
बेबायदिनो औ बे जेब्ला जायो अब्ला हा जायफोरजों बुंनो खामला माइ खामलाफ खस्थ' मोनो आरो जाहोना जाहैबाय बे माइआथ' लेमबाय नालाय फिथाइ थायनानै गं होनालाय बेखौ हानायाव खस्थ' मोनो ओमफफ्राय जोंनियाव गोदो मोसौजों मारा होयोमोन भुटान दा जों नुनो मोनदों जे मोसौनो मारा होनाय खामानियाबो जोबलांबाय दानि समावनो ट्रेक्टर फैबाय ट्रेक्टरनिफ्राय आरो मोनसे मेसिन फैयो जेरावहाय खनसे सोबानो ओरै फारसेखिजा माइरं फारसेखिजा जिगाब ओंखारलांङो। दा दायो थाङोब्लालाय खामानिफ्रा गोरलै जाबाय दं खिन्थु जों नांगौ बायदि फिथाइखौ मोननो हाया आरो जों जेरै गोदो बिदि मारा होनानै बिदिनो बेखौ सालिनानै बाख्रियाव सोनायनिफ्राय जेसेबां मोनोमोन बेबायदि मोननायखौ नुनो मोनाखै आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव मोसौजों बारा होगोन ना होला
जोंनि ओनसोलावबो गोबां खम बिबांनि मोसौजों मारा होनायखौ नुनो मोनसै दाना
औ औ
माने बिगियाननि बिरोंदामिन मुगाजों गोरोबनानै माने जि मेचिन फैबाय गोदान गोदान गिबियाव मोसौजोंसो होयोमोन नालाय जोंना माराखौ
औ
औ बिनि उनाव फैबाय ट्रेक्टर बै समावबो ज' ज' माने ट्रेक्टर गेजेरजों बा बिदिनो पावार टिलारफोरजों मा हा मा होनो हालेवनाय बायदि बिदि गिदिंबाय थानायखौ गिदिंबाय थानानै मारा होयोमोन आरो मा ज' ज' बयबो सावरि जालायनानै बा ज' ज' फाला बदल माने नोंनियाव ज' आंनियाव ज' बेबायदिनो माने बयबो हुखेन होननाय मोनसे दङमोन जोंहा। माइ खायग्रा‌। बैखौ बाहायनानै जोंहा मारा होनायखौ नुनो मोनोमोन दा बिनि उनाव फैलायबाय नोंथाङा होननाय बायदिनो मोनसे मेचिन। जायखौ माइखौ बजा बजा खानानै सोयोब्ला माने फारसेथिंजाय जिगाबा गलांगोन ओमफ्राय फारसे थिंजाय माइआ गगोन बेबायदि आरो माने खामानि निया गोरलैनिफ्राय गोरलैसिन जाबोदों नाथाय मा जोंहा फसलखौ बा फिथाइखौ जोङो। गोदो जेसेबांखि मोनोमोन दा एसेबां खिनि मोननायखौ नुनो मोननाय जाला आरो। आरो जोंहा खरसायाबो बारा जाबोबाय। गोदो मोसौजों हालेवोमोनब्ला बारा एसेबांखिनि थाखा फैसानि खरसा जायामोन नै दायो जोंहा औ आबादाबो मोजां जायोमोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा मोसौजोंसो हालेवबाथ' सानसेयाव नोंङो हागोन सय दब्लाय दब्लाय बा दब्लाय ब्रै बिदि हालेवनो हायोमोन आरो गोदोनि समाव
औ औ।
औ माने जायनि जाहोनाव मा जोंहा मोसौजों हालेवोब्ला फारसेखौ जोंहा खारायोब्ला बै माखासेखौ खारायगौमानि माने जोंहा बेयो मा बिराद मोजाङै माने हा हाफ्रा हाग्राफ्रा मोजाङै सेवनो मोनोमोन।।।
हासारफोरा नांगौ बादि जायोमोन आरो बै समावनो।
औ थारैनो नोंथां। नों बुंनायखौ आं जोंनियावबो बेबायदिनो मोसौखौ हालिसे हालिनै हालिसे हालि होनना बुंनानै बेबायदिनो हालिनै गाहाम फिसिना दोननानै सोरबा न'खराव दाहोना लाबाय एबा सोर
औ।
फांबाय सानै साथाम दंब्ला खुनसेनो मावबाय
औ।
मावनानै आबादखौ माव नान जायनि थाखा खाय आबाद खौ जों मोजाङैनो मोनोमोन। मोजाङैनो नांगौबायायदि फिथाइ मोनोमोन खिन्थु दा नि समावहाय जों नायोब्ला गोबांनो बिगियानजों सोनारना दं।
ओम
एसेबां खामानि मावदोंब्लाबो जों नांगौ बायदि फिथाइ मोननो हायाखै आरो।
औ।
बेसे होनोब्लाबो दाथ' नोंथां बिदिब्ला जोंना समावबो जानानै फैबाय ओ नोंथाङा जों रायल्जायना गोजोनाय मोनदों।
औ नोंथां।
नि समफोराव सावरायफिनसै नामा नोंथां।
दे-दे नोंथां दे।
सम लानानै